औ नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय। नोंथांसिमबो खुलु हरनाय थाग्रोबाइ ।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय । अ नो नोंथां । औ । नोंथांनो आङो । कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे ओम आबादखौ जों बो बोरै मावो बि आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जाबाय।
औ औ थारैनो सावरायजागोन ।
औ गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सोंजागोन थारैनो।
नोंसोरनि थिं आबादफोरखौ माबोरै माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
थारैनो फोरमायना होननांगोन औ औ। उम दा माइ आबाद दा माइ आबादखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ बर हारि एबा जोंनि बर हारिमुआव जा मावनानानै जाबोनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि बर हारिखौ आबाद मावनानै जाग्रा हारि होननानै जों सिनायथि मोनबोनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'नि आबादारि। हारिमुवा ओ थांना थानायाव रांखान आरि बिथिंजों एंगारलायना हायि सोमोन्दो दङ होननानै जों मोनथिना मोनो। दा बे रोखोमैनो जोङो जोङो जोंनि ओनसोलाव आबादखौ बर'फोरा गावबा गावनि जिउ सलायलांनायनि ओ गुबै राहा होननानैबो जों सानना लानाय जायो।
औ नोंथां नंगौ नंगौ
थिग बेबादिनो जों जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ बाय दि रोखोमै बायदि नेमखान्थि जोङो मावनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो ओ गिबियावनो ओ हादान सिफायनायखौनो बुंनो जासिगोन हादान सिफायनाय एबा फोथार ओ बोस्रांनाय एबा साफा खालामनाय। जा जोङो फोथार नों ओ गंसे फोथार नङाब्ला थ' एबा आबाद फोथार दुब्लि नङाबाथ' जों आबाद मावनो हाया एबा गोरलै जाया। जोंहा आबाद मावनो थाखाय फोथारनि गोनांथि। बेनिखायनो जोङो फोथारखौ बासि ग्रोना लानांगौ जायो माबादि फोथाराव गायोब्ला माबादि मोजां फसल मोननो हागोन होननानै। दा बे रोखोमैनो जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियाव हालेवनांगौ जायो हालेव जेननाय होनना बुङो जों बेखौ। बेनि उनाव दङ जोंहा खोथिया फोनाय खोथिया फोनाय जायो। बेनि उनाव दङ जोंहा ओ खोथिया फोखांनायनि उनाव गसा लानाय होनना बुङो जायखौ जों माइ गायनाय। बेनि उनाव दङ ओ माइ गायखांनानै जा जोङो ओ उन बाहागो बेखौ बुंगोन नाम जायखौ औ हाल जांख्राबो बुङो। थिग बेबादि दिनो बेनि उनाव मारा ना नाय दङ ओ माइ हानाय दङ' बाख्रि लानाय दङ मायनाव बरायनाय बायदि बायदि रोखोम जेरै ओ ओ ओंखाम गोरलै जानाय बायदि बायदि जोङो नुनो मोनो। ना बेनि बिथिङावनो जोंहा। खोथिया फोनायनि ओ बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा। थियाखौ जोंनि ओनसोलाव। ओ माब ओ। मा माइलि मा गोबां रोखोमनिथ' जों बिधान एबा माइलि नुनो मोनो जेरैहाय। जोसा माइब्रा। ओ माइसालि माइमा ओ। रनजित जो। बायदि बायदि रोखोमनि जों मुंजों मिथिनाय एबा माइनलिफोर मोननो हायो दा बे रोखोम। फुंमै जोंहा खोथिया फोनोम। फोनो गोनांबा जोंहा मा माइलिखौ जोंहा गायोब्ला मोजां जागोन होननानै जोङो। ओ सायख'ग्रोनाय जायो। दा। बे लेखायैनो जोङो सायख'ना लाग्रोनाय जायो। ओ सायख'नायनि उनाव जोङो ओ दा खोथिया बै माइखौ जोङो। ओ सानथाम सोमना दोनजायो। ाथामननानै सानथामोखांा दोनफिननाय जायो बेनि उनाव जोङो फन्सा खन नोब्लाथ' जोंहा हालेवनाया गोनांथार। दा जों। जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो आगोल हालजोंनो जोंनाय एवनानै जोङो। माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन मोसौजोंनो हालेवनानै माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय। आथिखालनि जुगाव खायसे खायसेखौल'सो जोङो मोसौ। हालिजों ओ माइ आबाद मावनाय। खौ नुनो मोनो मानो होनोब आथिखालथ' जोंहा समनि गो गोबां आं। आंखाल नङा होमबा जोंहा मोसौजों हेवोबा जोंहा। समा गोबां नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो आथिखालनि मुगायाव जा दोरोङारि दा जे ओ मेसिनारि जा ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोङो हालेवनानै। आबाद मावनायखौ जों गोबां ओ। दा बे रोखोमैनो जों खोथियाखौ। फोनाय जायो ओ हालेवनानैे टे्क टरजों बेनि उनाव हा खोथिया फोनानै जोङो खोथियाखौ लादोंब्ला जोंआ खोथियाया नैजि एबा थामजि साननि गेजेराव जोंङा खोथियाया ओ फुनानै गायनो हानाय जायो जोंहा गसा लानाय होनना बुङो जों। बेबादिनो जोङो गायो। बायदिसिना रोखोमनि जों ओ आदब खायदा बाहायनानै आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि हासार होनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बिथिङाव आबाद मावनायनि बिथिङाव नोंथाङाबो आंनो ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा होननानै आं नोंथांनियाव सोङो?
औ हागोन नोंथां। हागोन नोंथां। जों गिबियावनो माइ आबाद माव मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो खो खियाबा माइलि दोननायखौ जों गिबियावनो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। फु फुख्रि बा दैमाफोराव बेखौ जोङो साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना। गिबियावनो बियो गाजा फिसा ओंखारोब्ला जों बिखौ बोरियाव बोखांनानै दै गस सर होनो थाखाय दोनगोन। बिखौ बख'नानै जोङो औ फाथोनि बस्थाजों खोबोब्ला जोंना गरम जानानै गाजा ओंखारबोयोना थाबनो बिनि थाखायनो जोङो फाथोनि बस्था जों खोब नानै लायो। बिनि उनाव जों जा हालौवनानै दोनाय दुब्लिफो थाराव औ जों गिबियाव नो खारायग्रोनानै लागोन। बिनि उनाव जोङो खामार होनाय जायो आरो। औ बेनि उनाव जोङो आरोबाव खनसे मै होबावनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो दुब्लि फोथाराव औ जेब्लानिखि खोथियाया ओ जौगोन। अब्लाना जोङो बिखौ दुब्लि फोथाराव माइ गायनो गायनाय जायो आरो। जों गिबियावनोथ' ओ माइ माइ गायनाय बुङोब्लाथ' जोङो बांसिनानो जोबोर खामानि थायो आरोना बेहाय ओ गिबियावनो आलि दान ग्रोनाय औ आलिदानग्रो जोङो दै लाखिनो थाखाय बा जोङो आलिखौबो बिनि उनाव खोनाय जायो आरो।
जायो सैथो।
औ बिनि उनाव जोङो माइ गायगोन। माइ गायनायनि दानथाम बा दानथाम खावसेनि उनाव जोंहा माइआ मोननानै फैयो आरो गायखांनायनि उनाव।
फैयो औ।
औ जोङो बिनि उनाव जेब्ला माइआ गोजौ जाबोयो अब्ला बिनि समाव जोङो हाग्राफोरबो फुना होनो गोनां जायो बिनि उनाव आरो गोबां दैनि बिबाङाव खम जालां नायनि थाखाय सोरबा सोरबाया बांसिनानो बेहाहाय रासायनारि हासार बाहायनायबो जायो आरो।
ओ जायो। सैथो नोंगौ।
बिनि था खायनो जोङो औ ओ दानि औ नोंथां।
औ औ। दा नोंथांनिसिम आं मोनसे सों थि सोंबावनो लादों। जा जोंहा ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ मारा नानाय एबा माइ हानायनि आदब खायदाखौ माबादियै हाय हायो एबा माबायदि मारा नायो गोदोनि जुगाव एबा आथिखालनि जुगाव एसे फोरमायना हागोनना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। गोदोथ' जोङो बांसि सिनानो खास सिजोंनो हानाय जायोमोन माइख थुआव माइ मुथाखौ हमना निजों खासिजों आगसिथिं बा आगदाथिं गावबा गाव जेथिंजाय बोलो फोयो बिथिंजाय जोङो बा बिजों मोनसेजों हमथुमनानै मोनसेजों हानानै मु थि खानानै दोननाय जायोमोन आरो। होना नोंथां। गोदोनि जुगाव आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि बांद्राय खासिजों हानायखौ नुनो मोनला जोङो बांसिनानो ट्रेक्टरजोंबो हानायखौ नुयो आरो मारान नानायाबो ट्रेक्टरजोंनो नानायखौ नुयो आरो ना। गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ जों। सोरांस्लाब मोनि हर ससेनिफ्रायनो उथिनानै मारान नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। रो आथिख खालनि जुगाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला कम जालांबाय औ नोंथां औ बिनि गेजेरावनो आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। ओ जों जे मोस सौ जों हालिवोब्ला मा मा? आगजुनि गोनांथि जायो। नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दा जोंहा ओ मोसौजों हालौनो गोनांब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जोंनो गोनांथि जायो जेरै हाय नांगोल। मै ओ लौरु बायदि बायदि जेरैहाय दोन्दाल फागा ओ बायदि बायदिनि जोंहा बायदि बायदि आखजुनि गोनांथि जायो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा बेबायदि जि आगजु बाहायनानै जों हालेवबोनायखौ मोजां मोनो ओ नुनो थाङो थिग बेबायदि बिदिनो जोंहा हाल मोसौ हालजों हालेवोब्ला जोंहा ओ जा ट्रेक्टर जों एवनाय बेनिख्रुइ साबसिन जायो होननानै जों नुनो मोनो साबसिन जानायखौ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलजों ओ आइजो फोरा माबादिहाय ओ गाजा गोमजायै माइ गायो होनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना? ज' ज' माबाददिहाय माइ
औ हागोन नोंथां ओं। दानि जुगावथ' बेफोरबायदि बि ज' ज'यै बांद्राय गायनायखौ नुनो मोनला आरोना गोदनि जुगाव जोंओ सावरि गायोमोन बांसिन नानै दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि गाजा गोमजायै सावरि बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोन मोनला बांसिन बिदिनो हाजिरा खामला बेफोरबायदि बिदि लानायसो जायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथांदा औ जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां दा उम
औ थारैनो थारैनो जाबाय
रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय ओ नोङ बे आंङो रोजा रोजा साबायख बाव नोंथांखौ
औ आंनिसिम आंनि गोसो। गोरबो सिंनिफ्रायबो नोंथांसिम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। ओ एसे थनोसै बिदिब्ला।
औ गोजोनथों।
साबायखर।